हेल' नोंथां औ दे। माने नोंथांजों ओ दैज्लां दैज्लां बोथोरनि आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
सावरायजागोन नोंथां थारैनो औ।
औ। माने दाथ' दैज्लां बोथोर अखा सान्दुं जोबोर। सम सम अखा गोसा अखा हादों। सम सम सान्दुं गोसा जादों औ बेस्ट औ। बे समावहाय बा बे समावहाय जोंना दा ओ आबाद मावनायनि सम नङा ओमबा। जोंनि बर' ओनसोलाव बे समाव दा माइ गाय जोबोर माइ गायनाय सोलिदों आरो नोंथां। माइ गायनाय आबाद औ माइ गायनाय आबादनि सम औ बे समाव दा जोंनाव मानसिफोर दुब्लि फोथाराव औ ओरैबायदि माइ गायनाय नुदों सोरबाबा हालेवदों सोरबाबा माइ गायदों सोरबाबा खोथिया फुदुं बे बेखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नुनो मोनदों औ।
औ नाथाय गुबुन जायगाफोरनि बायदि जोंनाव एसे दैबाना बायदिसिनाखौ नुनो मोनाखै। ओ औ दुब्लिफोराव दै दङ नाथाय दैबाना जायाखै आरो नोंथां। बिदि सोलिगासिनो ओमफ्राय औ बे समाव। माइ गायनाया सोलिबाय दं नालाय। ओ दा फोथारफोराव नुनो मोनदों सोरखौबा माइ गायनाय जेनेबा खोथिया खोथिया फुनानै आलि दाननाय हाल एवनाय औ नोंथांनिसिम बे समावनो आं माने एसे सोंनो सानदों आरो नोंथांमोननि जा दा जेन बा माइ गायनाया सोलिगासिनो ना जोब्बाय ना जाथ'वाखै नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा माइ
औ थारैनो हागोन औ औ नं खौ नोंथाङा बुंखालांनाय बायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय गोबां बिफान ओ गोबां बिबांनि अखा हानायजों लोगोसे ओ गोबां बिबांनि सान्दुंबो दुंनायखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां थिग बे लेखायैनो जोंहा बोथोर लानानै बोथोरसो मिथिं गाजों लोगोसे सोरजिजानाय अखा, दै, बार, सान्दुं गासिबो महर लायो नङा ओमबा जा ओ गावबा गाव गावबा गाव बोथोरजों ओ लोब्बा लाखिनानैसो अखा, बार, दै, सान्दुंफोरखौबो जों दुंनायखौ नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोंहा दैज्लां बोथोराव अखा हानायनि खाबुआव जोंहा बेलायाव लानानै जोंहा गो बां माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव नङा ओमबा नोंथां औ औ औ दा थिग बे लेखायैनो जोंनि ओनसोलावबो ओ नुनो मोनदों एबा नुनो मोनो जोङो गोबां गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै हायो दैज्लां बोथोराव गिबियैनो बुंनो ब्ला आबादखौ होननांगौब्ला माइ आबादखौनो मख' जायो नङा ओमबा जोंनि औ औ जोंनि ओनसोलावथ' गोबाङानो माइ आबाद मावनानै जायो नालाय थिग बेनिखायनो जोंनियाव बेयाव माइ आबादखौनो जों बांसिन ओ मावनायखौ जों नुनो मोनो दैज्लां बोथोरावहाय नाथाय ओ खायसेखौ ओरैबदिबो नुयो जोंहा माइ आबादनि आ माया आबनो ग लोगोसे खायसे उफ्रा आबादबो जों मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय आ गोथां मैगं थाइगंनि आबाद मावनायबो जों नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव नङा होमबा जोंनि ओनसोलावहाय औ औ दा थिग बे लेखायैनो जोंहा माइ गायनायखौनो होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंनि ओनसोलावहाय माइ गायनाया खायसे खायसे खायसेनिया जाफ्रामबाय खायसे खायसेनिया दासान्दिबो गायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों ना जाबथां जाफ्रामनाय होननानै बुङोब्ला जाय जायनिया बोरि हा एबा ओ एसे दै गैयि बेयाहाय जोंहा माइ गायफ्रामनाया जाफ्रामबाय दा जेराव गायाखै होननानै बुङोब्ला जेरावहाय दै दङ दहा दहा हा बेैयहाय जोंहा दासान्दि गायगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनो दा थिग बे लेखायैनो जोंनि ओनसोल फोराव माइ आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जोंहा माइ आबाद गायनो खाबुखोनो आरो लोगोसेनो खायसे खायसे समाव जोंहा गोबां अ खानि खमावहाय दैज्लां बोथोराव ओ माइ आबाद मावनोबो एसे उसुबिदा जायो नङा होमबा अखा गैयैनि जाहोनाव औ दा थिग थिग बेलेखायनो जोंहा गोथां मैगं थाइगंनि बेलायाव बुङोब्ला जों नुनो मोनो खायसे गोजौ गोजौ हायाव जों आ जेरै हाइ जिंखा लेस्रा फेन्दि बानलु खायसुम बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा जेरै जोगोनार बायदि बायदि जों गोथां मैगं थाइगं ओ थाइनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? दा ओ बेजों लोगोसेनो जोंहा दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबा गोबां अखाबो हायो नङा होमबा नोंथां गोबां बिबांनि अखा हायो औ जायनि जाहोनाव जोंनि दैमा दैसा फुख्रि जाम्फैफोरा जोंनिया ओ बुंखो बुंलांजोबो नङा होमबा एबा ओ बोहैलांजोबो थिग बे लेखायावनो जोंहा दैजां बोथोरावहाय नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां बिबांनि आइजोफोरा ओ दा बायदिसिना रोखोमनि हमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा हाग्रानि न जेरै अ सें जेरै खावै मागुर सिंगि बायदि बायदि रोखोमनि ना जों नुनो मोनो नङा होमबा हम नानै जानायखौ।
बे लेखायैनो जोंहा आ दैज्लां बोथोरावहाय फोथारफोराव आइजोफोरा जेखाइ खबाइ लायै लायै ज ज जोंहा हरहैनाय एबा हमहैनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे लेखायैनो जोंहा दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय
गोबां सानदौ एबा सान्दुं दुंनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां गरम गरमा जायो नङा होमबा दुंथायनि बिदुङा औ थिग बेबायदिनो जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय दंफां साया सिं सिं जोङो हाबनानै थानो गोनां जायो नङा होमबा? सान्दुं दुंनायनि जाहोनाव थिग बे लेखायैनो नों थांआबो आंनो दैज्लां बोथोरनि सायाव लानानै एसे फोरमायबावहगोन नामा नोंथां?
अ औ नों फोरम एसे औ दा दैज्लां बोथोर होनोबाथाय जोंना जोंनि ओन सोलाव आरो ना दा गायनाय फुनाय मावनाय दांनायाव जोबोर मुखुब आरोना।
नंगौ
जोंनाव माइ गायनायानो दा गोबाङै सोलिगासिनो उफ्रा खेथिनि अनगायैबो दा फ्रा खेथियाबो सोलिदों नंगौ जिंखा पथल आ बानलु भेन जि केरेला ओमफ्राय लोगोसे एसे बे मैगं थाइगंनि अनगायैबो जोंनिया फिथाइ सामथाइ जेनेबा दड्रागन फ्रुइटस आ बैग्रि सुमफ्रेम थाइजौ औ बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोराबो जोंनाव जोबोद सोलिदों आरो नोंथां।
सोलिदों औ थारैनो औ।
दा जेनेबा दैज्लां बोथोराव माइ गायनायनिसाय बिदि एसे बोरि हायाव बैग्रि थाइजौ सुमफ्राम अ दड्रागन फ्रुइट्स बेफोरखौ गायोबा माइनि साय गोबां मुलाम्फा दङ बिनि थाखायनो आथिखालाव जोंनि बे ओनसोलाव माने बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनदों आरो। आरो औ औ आरो फर टल जिंखा बानलु बेफोरावबो माइनिसाय आं एसे मुलाम्फा जानायखौ खौ नुनो मोनसिनो आरो बेनि थाख ओंखायनो आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव बांसिनै बोरि हाखौसो मावनो नागिरनाय मावनायखौ नुनो मोनदों आरो सिगङाव माइखौबो गायो नोंथां नाथाय माइ गायखौ माइखौ जेनेबा जोंनि बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय हिसाबै बाबो जोङो माइ आबाद खौनो जानानै थांना थानाय हिसाबै थारमाने माइखौ मावो मावनायालाय नोंथां माने बेखौबो मावो खिन्थु बेखौ इमान ओरै आगोलनि बायदि गोसो हो थाबनानै मावा आरो जेनेबा मावनांगौ गायनांगौ दोनांगौ बिदिल' आरो बांसिनै खिन्थु उफ्रा खेथियाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। लोगोसे दानि जुगावहाय जोंना गोदोनि बायदि बा हाल बा मोसौजों नांगोल एवनानै माइ गायनाय मोनला नोंथां गोदोथ' मोसौ आरो मानसियानो जेनेबा हालेवनानै नांगोलजों गायोमोन नाथाय। दानि जुगाव थारमाने आ माबानि जुग जाबाय नालाय माने ट्रेक्टर गिदोरजों एवोबा सानसेयावनो फसा साथि बिघायावनो ह गोदोथ' मोसौबेबा बि ससे एवनायावनो सानसे थाङोमोन नङ होमबाथा ओंखायनो दानि जुगाव जों औ ट्रेक्टर गदोरजों एवनाय खौनो नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव लोगोसे जोंनि ओनसोलाव नाथाय दाबो जेनेबा आलि आ आलि दाननायफोरा मानसियानो दाननो गोनां जादों मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव बे आलि फोनाय मेसिनफोरा मोनफैथ'वाखै लोगोसे आरो माइ गायनाय माइ गायनायाबो जोंनिया बे जोंनिनो बर' आइजो बा आइजोफोरानो खोथिया खौ फुनानै गायनायखौ नुनो मोनदों नाथाय जोङो उनाव दामानि मेसिन बा बेफोरजों गायनायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोंनि ओनसोलाव सोलिथवाखै नोंथां लोगोसेनो दा जोंनि ओनसोलाव आगोलनि बायदि आरो माने आगोलाव जोंनाव नुयोमोन माइब्रा जोसा आसु माइ माइमा बेफोरबायदि माइफोरखौ गायनाय नुदोंमोन आरो न नाथाय आथिखालाव दा जोंनियाव बेफोर माइफोरा जोबोर खम जाबोनो हमबाय माइब्रानि जायगायावब ब्लेक राइस एसे गायो ओमफाय आगोलनि बायदि माइमाफोरनि जायगायाव बेफोर गायला रन्जित सुटुर पसातुर आइजंफ्राबो एसे खम जालांनो हमबाय नाथाय बेफोरबायदि माइ ओ माइफोरासो जोंनाव दा माने बिगियानजों दिहुनजानाय माइफोरासो बांसिनै लांनो हमनायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां।
ओमफाय नोंथां जोंनियाव बा जेनेबा माइ गायनायाव मेचिन गैया नालाय मासेजों गायो बे समाव जोंना माने आइजोफोरनि जोबोर गोनांथि जायो जोंनाव मानो होनोबा हौवाफोरा जोंनि ओनसोलाव खोथिया खोथिया फुनायाव थारमाने हौवाफोरा हौवा जोंनि ओनसोलाव हिनजावफोरानो फुयो हिनजावफोरानो गायो हौवाफोरनि खामानि जोंना आलि दाननाय खोथिया रानना होनाय ओ फोरसो जोंनि खामानि थारमाने जोंनि बे ओनसोलाव बेखायनो जोंनाव दा ओ आइजोफोरनि जोबोर खम जानानै दङ दामाने माइ गायनायाव थोस्लाबाखै माने दैया खेबसेनो जानानै औ बयनाबो एखे समावनो गायनाया सोलिगासिनो दङ। बिनि थाखाय औ गायग्राय गायग्रानि एसे आंखालाव ओ जोबोर गोजान गोजाननिफ्रायबो लाबोननो गोनां जादों माइ गायग्राफोरखौ आइजोफोरखौ बे आइजोफोर औ बे आइजोफोरा माने आगोलनि बायदि जोंनो ओरै जमा जमा लोगो नांनानै बैसाव गायलाय बैस नाव गायलाय बिदिनो नंला आरो माने हाजिरा हाजिरा लानानैसो गायनाय जायो जोंनि ओनसोलाव नोंथां औ बेखायनो बे बे समाव जोंना आइजोफोरनि हाजिरानि बेसेना ओंखाम बोथिजों लोगोसे थामजौ रां बे सोलिगासिनो दङ नोंथा जोंनि ओनसोलाव बे दैज्लां बोथोरथ नोंथां आरो जोबोर सान्दुं बा सान्दुं अखाबा अखा बे समाव खायफासे आइजोफोरा गायनोबो बानानै न'फोरावनो जिरायना थानायखौ बांसिनै नुनो मोनदों खायफासे आइजोफोरखौ नाथाय खायफासे आइजो उफाय गैया दैज्लां बोथोरनि सम जेनेबा बोथोरा खेबसेल फैयो बेनि थाखाय सानदुं अखानायफिनाबाबो गायनायखौ नुनो मोनदों दा
नंगौ नंगौ थारैनो
औ औ दा नों नोंथांमोननि जजोंहाय माबायदिहाया माइखौय गायगासिनो दं ओमफ्राय इसे फोरमायहर
औ औ औ हानाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां आदब खायदायै जोंनि दैज्लां बोथोर फोथोरावहाय गोबां रोखोमै माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो एबा आबाद मावनायखौ नुनो मोनो दा जोंहा दैज्लां बोथोराव जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला ट्रेक्टर बायदिसिनाजों जोङो हालेवनानै जोंहा आबाद एबा माइ गायनाय जायो नोंथाङा बुंलांखानाय बादिनो जोंहा गोबां रोखोमनि मेसिनफोरजोंहाय हालेवनानै माइ गायनायजों लोगोसे जोंहा आइजोफोरानो खोथिया फुनानै माइ गाय